हेल‌'।
हेलौ।
औ।
नोंथाङा खोनादों ना?
हेलौ, खोनादोंना नोंथाङा?
हेल'।
औ खोनादोंना नोंथाङा?
हेल'।
हेलौ खोनादोंंना नों
औ जों दिनै फरायसालिनि बागै रायलायगोन। जों गासिबो मिथिखायो फरायसालिया मा फरायसालियाव जोङो सोलोंथाइ लानो थां जों ओनन्दैनिफ्रायनो फरायसालियावहाय सोलोंथाइ लानो नार्सारिनिफ्राय लानानैनिफ्राय देरजासिम जों सोलोंथाइ लानो थांङो जोंनि ननिफ्राय मोनसे बे जायगा होननानै बुङोबा फरायसालिया मोनसे जों जेराव जोङो जोंनि बिमा बिफानिफ्राय ननि जों सोलोंथाइखौ लायो जोंनि फोरोंगिरिफोरनि आमफ्राय दैदेननायखौ मोनो नोंथांङा माबाफोर बुंनो सानदों नामा फरायसालिनि बारै
ओ बुंनो सानदों नंगौ नोंथाङा जि बुंबाय बे सैथो फरायसालि बुङोब्ला जोङो जेब्ला सोलोंथाइ ओ लानो थाखाय जोंनो फरायसालिया जोंनि थाखाय गोनांथि मानो बुङोब्ला जोंनि बिमा बिफाया सोरनिबा बा सोरनिबाया बिदि सोलोंथाइ लानाय नङाबो जानो हागौथ गोबां बिमा बिफाफोरा सोलोंथाइ लानायब्लाबो जोंहा बेबायदि फरायसालिफोरखौ जोंनि जिउआव गोनांथि मानोना दानि जुगाव जोंहा सोलोंथाइ गैयाब्ला ओ जेबोआनो गैया होननाय बायदि जानानै दङ थ आं बेखौनो बुंनो सानो फरायसालिनि बागै ओ जोंहा सेथि फोरोंगिरियानो ओ जोंनि ओ गसाया जायो नैथिनि उनाव जोंनि जाय जोंनि ओ फोरोंगिरि बा बिमा बिफा बियो जोंनि जोंनि नैथि थामथियाव जोंहा फोरोंगिरि जाय जोंखौ फरायसालिफोराव ओ जोंखौ फोरोङो बि जोंनि जायो ओ जोङो फोरोंगिरि सोलोंथाइ लानो थाखाय फरायसालि गैयामोनब्ला जोङो बेबायदि सोलोंथाइफोरखौ लानो मोननाय नङामोन आरो लोगोसे जोंहा फोरोंगिरि फोरबो लोगोसे गैयामोनब्ला जोङो बेबायदि सोलोंथाइफोरखौ फरायसालियाव लानो मोननाय नङामोन ओ आरो बेबायदि जोङो फरायसालियाव थानायखायनो जोङो दायो बेबायदि फरायनानै ओ गावनो बुजिनो हानाय बेबायदि जोङो दायो ओ जाबाय आरो बुंनो थाङोब्ला जेब्ला जोङो फरायसालियाव फरायनो थाङो अब्ला जोङो फरायसालिनिफ्राय गोबां बाथ्राफोरखौ जोङो सोलोंनानै फैनो मोनो आरो लोगोसे जोंनि गोबां बिदिनो आवत नलेजफोरखौ गुबुन गुबुन ओ नलेज बा बुजिनो हानाय बेबायदिफोरखौ जोंङो मोननो हायो जेरै ओ जोंहा गोबां बेबायदिनो बिजाबफोरखौ जों फरायसालियाव मोन्नाय जायो बेबादिनो जोंडों फोरोंगिरिजों फरायसालियाव फोरों जानानै जोंङो बेबायदि गोबां ओ बायदि रोखोमनि बाथ्राफोरखौ मिथिनो मोनो आरो गोदान गोदान आयदाफोरखौ जोंङो सोलोंनो मोनो फरायसालियाव आरो गोबां रोखोमनि लोगोफोरखौ जोंङो लोगो मोनो आरो थ' नोंथांङा बे सोलों थाइनि बागै बा फरायसालिनि बागै मायबा बुंनो सानोब्ला बुंनो हागोन
फरायसालि होनबोला जोंङो फरायसालिया सोलोंथाइ लानायनिल' जायगा नंङा जों बेखौ मिथिखायो फासआव फरायसालियावहाय जों गासै गोदान गोदान लोगोफोर बानायनो हायो जों जोंनि लोगोफोरजों जमा जमा सोलोंथाइ लानो हायो जोंनि फोरोंगिरिफोरनिफ्राय गोबां जोंनि जिबननि जानो हागौ पार्सनेलि बा प्रफेसनेलि बा जोंनि जोंनि जिबनफ्राव जों मा खालामनांगौ मा खालामनांङा बेफोर गाइडफोरखौ जों मोनो फरायसालिनि गिदि जो-जो-जो जोंनि जो-जो जोंनि टिचार्सफोरनिफ्राय गोबां जोंनि जिबनावहाय मोजां गाज्रि जोंनि डाउटफोर एबा माबाफोर जोंहा सोलोंथाइनि जुगिदि कुइसनफोर थायोबा जों सोलोंनो मोनो फरायस ओ फरायसा जोंङो फरायसालियाव मानो थांनो नांगौ होनबोला जों फराय जोंनि जिबनाव जों सोलोंथाइखौ लायाबा जोंहा गोबां बेफोरबायदि खामानि मावनाय एबा साक्सेस जानायफोराव फराय-फराय फरायनाय गैयाबा जोंहा जाफुंङा जों बेखौ मिथिखायो बेनिखायनो फरायस सालिया जोंनि जिबनाव मोनसे जोबोद गोनांथार फरायसालि फरायसालियाव जोंङो जों जोंनि लोगोफोरजों जमा जमा। सोलोंनो मोनो गेलेनो मोनो उन्दैनिफ्रायनो क्लास रुमफ्राव जमा जमा। नोंथांङा फरायसालिनि बागि माबाफोर बुंबावनो सानदों नामा।
ओ आंथ' गोद-गोदोनिफ्रायनो बेबायदि जोंनि बर'नि बर' मिडियाम फरायसालियाव आंङो फरायबोनाय ओ थ' बेनो आरो जोंनि सोलोंथाइआ बेसेन गोसा। मानोना सोलोंथाइ गैयाब्ला जोंनि जिबनाव बेबायदि जोंङो साक्सेसफुल जानो हाया जोंनि थांखिसिम जोंङो सोलोंथाइ गैयाब्ला जोंङो सहैनो हाया। थ' आंङो गोबां बिदिनो आंनि आंगो गामिफोराव नुनो मोनदों ओ गोबां सुबुंफ्रानो बेबायदि सोलोंथाइ फरायसालियाव थांङालासिनो न'आव बेबायदि थानानै गावनि बिमा बिफाफोरजों आइ आफाफोरजों हेफाजाब हो ज्लायनाय बेबायदि खस्थ' मावनाय जानायफोरखौ आंङो नुदों थ' आं बेखौनो बुंनो सानो जायफोरा बेबायदि ओ। बिमा बिफाखौ हेफाजाब होनानै बिदि खस्थ' मावनानै जाफादों बिथांमोना मिथिगौ ओ उनाव जे माबायदि फिल खालामो फरायसालियाव जेब्ला थांङा बिमा बिफाया थांनाय समाव थांनो होनाय स समाव जेब्ला थांङा अब्ला बिनि उनाव दुखुखौ गोबां सुबुंफोरा फोरमायनायखौ नुनो मोनदों बेखायनो जेब्ला जोंङो फरायसालियाव थांङो सोलोंथाइखौ लाहैयो जोंनि जिउआव गोबां बेबायदिनो रोखोमनि बाथ्राफोरा जोंनि जिउआव। फरायसालियाव थांब्ला सोंथि खालामो आरो थ' बेनो जोंनि सोलोंथाइयानो जोंनि मेन सोलोंथाइ गैयाबा जोंहा बे जेबो बेसेन गैया आरो जेबो जोंङो गुनफोरखौबो जोंङो मोननो हाया ओ दानि जुगाव जोंहा सोलों थाय थाब्लासो जोंङो माखासे गुन एबा सनमानफोरखौ जोंङो मोनो बेखायनो फरायसालियाव जोंङो फरायनो थांङोब्ला गोबां बेबायदिनो उन्दैयाव आमाय जुमाय गेलेयोमोन आरो माखासे जोंनि बर' खुगा मेथाइफोरखौ ओ खुगा मेथाइफोरखौहाय जोंङो गोबां बिदिनो ओ फरायसालियाव जोंङो फोरोंगिरिफोरजों सावरायोमोन आरो बेबायदिनो जोंङो आमाय जुमाय गेलेलायज्लायोमोन आरो लो गोसे गोबां बेबायदिनो जोंनि ओ बर'नि खुगा मेथाइफोरखौ जोंङो बिदि साफा साफा खननानै बेबायदि जोंङो रंजानायफोरखौ नुयोमोन आरो लोगोसे बिब्दिनो गोबां बायदि रोखोमनि ओ खेलफोर खौ गेलेनानै जोंङो फरायसालियाव रंजायोमोन आरो ओ गोबां बिदिनो सोलोंथाइफोरखौबो जोंङो बिदि जेरै डिके बेफोरबायदि गोबां बिदिनो जोंनि आबहावानि बागै जोंङो फरायसालि फोराव गोबां बिदि बायदि रोखोमनि आयदाफोरखौ फोरोंगिरिया जोंनो फोरमायोमोन आरो जोंङो सोलोंथाइ ए फरायसालियाव सोलोंथाइ लायनो थाखाय थांङोमोन आरो गोबां बिदिनो ओ जोंनि लोगोफोरखौबो फरायसालियाव जोंङो लिंनानै लाना थाङोमोन। दायोथ' जोंङो गोबां नुनो मोनो फरायसालिफोराव सोलोंथाइ लानो ओ गोबां थांङो उन्दै उन्दैफोरा गोबां बिदिनो इन्जय खालामनायखौ नुनो मोनो। नोंथांङा फरायसालिनि बागै मायबा बुंनो सानोबा बुंनो हागोन।
नोंगौ नोंथांनि बुंनाया खिन जोंङो दायो दानि जुगाव नायोबा गोबां गथ'फोरखौनो नुयो बिमा बिफाखौहाय फरायसालियाव थांनो होननानै थगायनानै ओ थांनो होननानै ओंखारलांङो खिन्थु गेजेर ससेनिफ्राय बबेयावबा ओंखारलांनायखौ जों। खोनानो मोननो। नुनो मोनो बेफोरबायदिजोंनो गोबां गथ'फोरा दानि दानि जुगनि दानि जुगनि गथ गथ'फोरा बे फरायसालिनिफ्राय द्रप आउट जानानै थानायखौ जों नुनो मोनो।
औ।
फरायसालि फरायसालियाव जों मानो थांनांगौ होनबोला दाथ' नै जोंनि बे दानि जुगनि जिबायदि जुग सोलिगासिनो फराय सोलोंथाइ गैया होनबोला जों नुनो मोनो जेरावबो जों खामानिफोर माबा ओ जोंनि जिबनाव रांखान्थिफोर आरजिनो होनबोला सोलोंथाइ गैयाबा जों जेबो खामानि खामानि मोननो थाङा। बेनिखायनो जों उन्दैनिफ्रायनो जों गथ' खौबो एबा जोंनि बिब' बिनानाव बिदा फंबाय जों बिथांमोनखौ जोङो बुजायनांगौ मानि थाखाय जों फरायसालियाव थांनांगौ फरायसालिया मानि थाखाय जोंनो गोनांथि फरायनाय गैया बा सोलोंथाइ गैयाबा जोंनि जिबनफोराव माबायदि जागोन उनफोरावहाय जों बेफोरखौ जों दानि जुगनि गथ'फोरनो मोजाङै बुजायनांगोन मानो सोलोंथाइया जोंनि जिबनाव गोनांथि।
औ न
अब्ला जों बे सोलोंनायनि रायलायनायखौ जों बेयावनो दोन्थ'नोसै गोजोन्थों।